हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ जाखांबाय नामा सानसुनि नोंथाङा
उम ओ जाखांबाय नोंथां औ दासो जाखांदो
औ नंगौ आंबो जाखांबाय नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा
आङो माबा दालि ओंख्रिजों आलु भाजा जाबाय नोंथां
अ अ अ अ उम आंबो आंबो माबासो जाबाय ओ सबाय खारैजों ना जादों नोंथां
औ नंगौ नामा
औ
होमबा नोंथां जोङो
औ औ
माबानि बागै रायलायनोसै नामा दिनै सावरायनोसै मा होनो खारै ओंख्रिनि बागै
औ औ सावरायजायो
नोंथाङानो गिबियाव फोरमायग्रोदो रायज्लायग्रोदो नामा
औ औ फोरमायजायो नोंथां गिबियावनो जोङो खारै ओंख्रि होनबाथ' खारैखौ जोङो मानिफ्राय मोनो बेखौसो मिथिग्रोनांगौ गोन नङा होमबा नोंथां ओ ओ जोङो माने खारैखौ माने थालिर इनिफाय मोननाय जायो आरो ना ओ थालिर जोङो थालिर आइथिया होनो थालिट ओ जेनेबा बेफोरबायदिनो ओ खायसे खायसे थालिदाबो थालिद होनबाबो खायसे खायसे थालिदा जाया आरो
औ
जो जा हमनानै होमब्ला थालिद हाय थालिद हायथायाबो जायो बा थालिद आइटिया इफोरबायदि होनोना बेदोंसो माने खारै बेखौ बानायनाय जायो आरो आरो ओ मुदुफुल बिफां मुदुफुल बि बिफां बिनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो बेसरनि स फ्लि बेजोंबो थ' खारैखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जों बे खारैखौ बानायनो थाखाय ओ थालिर बिफांखौ दाननानै लागोन ग्रोरोनांबाय दाननानै लागोन ग्रोनानै बिखौ गुसुं गुसुं दानस'नानै लाबाय दानस'नानै लानानै आरो आरो बेखौ बेफोरबायदिनो सान्दुङाव फोरानबाय सान्दुं गोसायाव फोराननानै बेथ' थालिर फस्लासो नालाय सानदुङा मोजां मोजाङै दुंबा माने बारा गोब गोबाव नाङा ना राननो बा सान नाङा बेफोरबायदिनो स्नि सान सोबो नाङा मोजाङै सान्दुंआ दुंबाथाय बेफोरबायदिनो थाम सान बा ब्रै सान बेफोरबायदियावनो माने जायो आरो रानो बेखौ रानबाथाय बे बेफोरबायदिनो थायसे जायगाखौ जोङो मो मोजाङै थाइसे जायगाखौ सननानै लाबाय बेफोरबायदिनो सननानै लानानै आरो बे खारैखौ राननायखौ बुथुमनानै माने बे जायगायावायाव जमाय जमाय दोनबाय आरो माने बेखौ साफा खालामनानै सै सुस्रांनानै एसे लिरस्रोना लायो आरो बेखौ लिरस्रोना लानानै बिनिफ्राय बिब्दिनो खारैखौ बुथुमना दोनबाय जमा बे जायगायाव ज'मा खालामनानै दोननानै बेखौ माने जोङो सावसिगोन आरो माने सावसिगोन माने अर लगायना होसिगोन आरो बेफोरबायदिनो अर लगायना होनानै बेफोरबायदिनो बियो खामजोबबाय खामजोबनानै हांगाराव खमदि जायो जेरैबा जों हमनानै ला जोंनिया बना बना खामनानै जेरै हांगार जायो थिक बेफोरबायदिनो बे थालिदाबो बे थालिद बा जों खारै बानायनायाबो बेयोफोर बायदिनो बि बो राननानै राननानै बिबो माने बे हांगार बायदि जाबाय आरो। हांगार बायदि जाबाथाय माने बिखौ अरखि अरखिया बेफोरबायदि बिदिनो अरखिया गोमोरबाथाय बेफोरबायदिनो दै सास्रो सास्रो स्रो होबाय सासस्रो सासस्रो होनानै बि खौ बिदिनो सान्द्रिबा ओ बिदिनो सानद्रि बा बै सानद्रि गुबुं सान्द्रि गेसें होननायदोंना बेफोरबायदि जों माने बेखौ सालि बे आरो। बेखौ सालिनानै मोनसे जायगायाव माने जमा थिखांनानै लानानै फैबाय आरो लानानै फैनानै बे खौनो बेफोर बायदिनो जानो गोनांबाथाय बा खारै ओंख्रि जानो गोनांबा थायजों बि खौ मा खालामबाय खिर खा नङा बा मोनसे ओ खिरखा बांसिन खिरखायावनो जायो खिरखा बेफोर बायदि एआव दोनना ऐ माने बेफोरबायदिनो ओइ माइरं सुग्रा खिरखासो जे बै औवानि खिरखाखौ होनाखै आङो बे माइरं सुग्रा खिरखा इखौ औ माइरं सुग्रा खिरखायाव बेफोरबायदिनो मोन से मुस्रि बा हि हि बेफोरबायदिनो गेसें हि गोबा थायोना बेखौ होबाय बेखौ होनानै बे खारैखौ होनानै माने दै होना होबाय आरो दै होन हाबाथाय माने बिनि रस सा माने सिङाव जोङो दाबोर नोङाबा माइबा मोनसे बेफोरबायदिनो दाबोर नङाबा बाल्थिं बेफोरबायदिखौ दोननानै माने बि खौ बिदिनो सरो आरो बिनि माने रसा ओंखारलांबाय थायो आरो बेहाय ओंखारलांबाय थानानै माने बेखौनो जों माने जों हमनानै ला दा सबबाय खारै जागोन सबाइ खारै जाबाथाय गिबियावनो जोङो सबायखौ रुग्रोबाय सुनानै लानानै रुग्रोबाय दै होनानै सबायखौ एस से रुग्रोबाय रुनानै सबायफोराथ' थाब गेब्लेया नालाय बेनिखायनो औ बिनि ओंखायनो बे ओ गोदौबाय थानायाव दसे गोदौहोग्रोनानै दसे रुइहो ग्रोनानै बे खारैखौ होना होबाय आरो माने खारैखौ होना होबासो बे बुस्थुआ माने थाबैनो माने गुरै जायो आरो रुयो आरो बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदियैहाय ओ बेफोरबायदिनो सबाय खारै जायो मैगं बिदिनो मेगं माइबा माइबि खाङोना जों लाइ लाफ फा बेफोरबायदिनो सजना बिलाइ बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं फोर खांनानै जों माने खारै ओंख्रि जायो आरो बेफोर बायदिनो आरो जेनेबा हमनानै ला ना गोरान ना गोरानखौबोथ जों खारैदों रुदुब नानै जायो आरो जोङो औ दालि खा दालिखौबो खारै जानो हायो आरो मटर दालि मटर दालिबोथ दालि लि मटर दालि बेफोर गोबां रोखोमनि दङ नङा बा बा मुसुर दालि औ मुसु सुर दालि बुङो मत- टर दालि बुङो आरो खाला दालि दङो बेफोरखौबो बेफोरखौ माने जानाय जायो आरो खारै ओंख्रिजों बेखौ औ बेखौ माने बे खारैजों जानाय जायो आरो
औ
थांमोननि ओनसो सोलाव ओरैनो मा माखौ खारै ओंख्रि जायो
अ जोंनि ओनसोलावबो हागोन नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावबो बि बिनो मैगं खारै जायखौ जोङो ओ मेसें बोथोराव थोराव जोङो लाइ लाफा जोङो मोना होनबा नोंथां
औ औ औ मोनो नोंथां ओ
ओंख्रि गोबाब होननानै जोङो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे खाला दालि सबाय बेफोरखौबो जोङो खारै जानाय जायो आरो बे अनला जों जाय अन गुन्दै बा माइरंखो सोमनाय जोङो गुन्दै खालामनानै जोङो देयोना अन बेखौबो जोङो अनला ओंख्रि जायखौ बुङो बेखौ जोङो खारै जों जानाय जायो आरो बे मा होनो ओ साम'जों माने खारैजों जायो आरो नों
अ नंगौ नामा ओ ओ ओ
नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिदिनो दालि खौबो जों जायो खारै खारै जायो आरो दालिखौबो बेनो बा बे खारै इंख्रि फोरनि मादाव नोंथाङा साबसिन बांसिन मोननाय ओंख्रि दङ नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ दोङो नोंथां दोङो माने आङो ओइ जि जोङो मैगं खांनानै जि खारै सङोना बा लाफा होनानै बेखौ आं माने जोबोद मोजां मोनो आरो मानो होनोबा मानो होनोबा एसे फिस्ला फिस्ला जानो मोजां जायोना बियो माने खाम हाबनायखौनो ता मोनलायाना बेजों जाबाथाय माने बेफोरबायदि बिदिनो ना गिदिरफोरजों जादो बा बेफोरबायदिनो ना फिसाफोरदो जादो होमबाना माने बिनि ओ गोथावनो बेलेग जायोना माने आङो नों बिथां ओरै खालामो माने ओंखाम जानो हाया हायाबाथाय आङो ओंखाम खुवाबा खुवाब बाथाय बे खारै ओख्रिखौ नागिर खायो माने माने होनोमबाना माने ओंखामाना आंनाव खबरसे बारा हाबलायो आरो माने माने ओइ बेफोरबायदिनो फिस्ला फिस्लाला नालाय बियो जानायावनो जानायावनो माने एसे बुरजायैनो जाफ्लाङो आरो ओ नोंथांनाबोथ थाखागोनानो नङा होमबा मोनसेबाबो बे खारै ओंख्रिनि मादाव मोजां मोननाय
दोङो नोंथां आंहाबो मोजां मोननाय दङ माने आङो मोनसेल नङा मोननै मोनथामसो आं मोजां मोनो नोंथां सबाइ खारैखौबो आङो जोब फोर गोथाव मोनो जेरै जों सबाय खारै गोन दाउजों संबाबो गोथाव मोनो आरो बे सामजों संबाबो गोबां माने मोजां मोनो आरो जानो आरोबाव आङो दालि दालि खारैखौबो मोजां मोनो जानो बे ना बोथिया फोरजों दाब दाब नाथाय गोबां गोथाव मोनो आरो ना जानो बिदि आरो नोंथांनि ओनसोलावहाय ओरैनो मा मा मैगं गायनाय जायो ने नै दा दैज्लां बोथोर
दा दैज्लांआवथ जोंङो जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायो गासैखौबो ओ खिन्थु जोंङा माबाख जायो आरो नोंथां जेनेबा खाख्लेर गायो बा सबाय बिमा गायो भिन्दि बेफोरबायदि बेफोरबायदि गोबां गायो जोंहाबो बेफोरबायदि बिदि माने जोंङा बेफोरबायदि बायनाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय बांद्राय मैगं जाया नालाय बेनिखायनो माने न'आवनो जिखिनि हानायखिनि बेखिनिखौ माने इसे इसे इसे खनासे खनासे बानायनानै गायनानै दोनो आरो नोथां बेफोरबायदिनो बाजारनिफ्राय बाजा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोननाय मैगं थाइगंखौथ नोंथाङाबो मिथिखायो गोबां केमिकेल होनाय गोबां हासार होनाय होननानै औ बेफोरबायदि केेल गोन बुसथु तु हासार होनाय बुस्थु जाब्लााथ' जोंनि देहायाव खहा जाखायो नङा होमब्ला नोंथां थां औ औ बेनिखायनो जोंहा हानायमानि इसे इसे माने गासैखौबो माने बानायनानै न'आवनो गायनानै जायो आरो दे नोंथां
औ
बांद्राय माने बायनाय जाया जोंआ बेफोरबायदिनो ओ बिखौ दिनै बिखौ जायोब्ला गाबोन बैखौ एसे बेफोरबायदिनो जायो आरो माने जोंहा दा बुंनो थाङोब्ला बाजारनिफ्राय बिब्दि बायनो गोनां बारा गैयानो दे नोंथां
अ एकदम मोजां आरो
औ न'आवनो दोंजोबखायो हमनानै ला आलु आलुआबो न'आवनो दङो कक्लेर दङो भिन्दि दङ लेस स्रा दङ आरो दालि दालियाबो मटर दालि दोङो बेफोरबायदिनो माने जोंहा बायनो गोनां बारा जाया आरो नोंथां बाजारनि फ्राय बेबायदिनो गायो
नोंथांनि औ जोंहा बिदि गाया नोंथांजोंनो बाजारावाबा गलायाव बायनानै जायो।
अ
ओमबा नोंथांनि मफ्राय बिखिनि खोथाखौ मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय य नोंथां
औ औ जागोन नोंथां औ दे नोंथां दोनथलायनोसै होनबा नोंथां दे गोजोननाय थाबाय औ आ